हेल
औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनागासिनो नोंथां।
औ जोबोद मोजां अब्ला नोंथाङा दा मा खालामनानै दङ?
आंङो दा दङ नोंथां। जिरायनानै
औ जोबोद मोजां अब्ला जों समखौ आद्रि खालामालासे जोंनि सावरायनो गोनां आयदायाव थाबैनो बारलांदिनि नङा होमबा
अके नोंथां जागोन
औ दा नोंथाङानो सोंथिखौ खालामग्रोनो हागोन दे
जागोन नोंथां नोंथां दिनैनि जेनोखि आयदा बेखौ आङो जोङो जे जोंनि। दानि जोंनि आथिखालनि आइजोफोर बिथांमोननि रां खामायनाय। आरो फालांगि मावनायनि सायाव फंनैसो सावरायनोसै नामा नोंथां?
नोंगौ थारैनो हागोन।
औ नोंथां दा गिबियावनो आं फंनैसो बुंग्रोसै नामा नोंथां?
औ बुंजायो नोंथां।
दा आथिखालाव जों नुनो मोनो नोंथां जेरै जोंनि आइजो माहारियाबो जेरावबो खम नंलिया जेरावबो। आखा फाखा जेरै जोंनि बिमा माहारि। फोरा ओ फालांग मावनाय दाउ अमा फिसिनाय बेफोर गासिबो ओ जेरै गला सामलायनाय बेफोरखौ जोंनि आइजो माहारिया दा लाजिया फांजिया जानानै मावजोबो। रावनिबोखे ओ बिदि साननाय गैला जे गेदेर उन्दै साननाय गैयालासे दा बेफोर जोबोद मोजांनि खोथा नङा होमबा नोंथां औ। दा जोङो बेफोरखौ नुनानै जोंनि गोसोफ्राबो गोजोनो जेरै जोंनि बिमा माहारिया ओ जे बेफोरबायदि गला सामलायनो हानाय दाउ अमा फिसिनानै गावनि गथ'फोरखौ फोरोंनो हानाय जाबाय। आरो फालांगि मावबाय मैगं थाइगंनि दखान बाजार गलाफोराव
नोंगौ।
बेफोर जोबोद ओ मोजांनि खोथा नङा हामबा नोंथां?
थारैनो आरो आं मोनसे सोंनो लुबैदों ओ दादि नोंथाङा खौ बुंदों सिगां समावबो जोंनि बेफोरबायदि ओ बर' आइजोफोरा फालांगियाव दंना गैयामोन नोंथाङा एसे गुदिखौ फोरमायनो हागोन नामा? गैयाबो मानो। गैया दङमोन बेफोरखौ एसे गुदियाव
औ नोंथां जागोन दे ओ नंगौ नोंथां सिगांनि समफोराव जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय गोबां खममोन गैयाखौ आं बुङा नोंथां दङमोन नाथाय खममोन आरो जेरै गोदोनि ओ जोंनि आइजो जो माहारिया बिमा माहारिया ओ बेफोरनि सायाव बारा साननाय गैयामोन जे बेफोरनि फारसे बारा आं गियान बा नलेज गैयामोन नोंथां ओ दा नाथाय जोंनि बै समाव जोंनि आइ आफामोना जेरै बिमा माहारिया ओ न' खर सामलायनायाव जेरै न'नि एसे एनै खामानि मावनाय जेरै थोरसि लथा सुनाय न' सिबनाय गथ'फोरखौ देलायहोनानै स्कुल बा फरायसालिफ्राव थिनहरनाय बेफोरखौल' बांसिन नोजोर होयोमोन। नाथाय लासै लासै नुनो मोनबोबाय जे न'आव थानानै जिरायनानैनो न'आवनो मोसौ, बोरमा, दाउ ब एबा मैसो फिसिनानै जे रां खामायनो हायो बेफोरनि बेबायदि साननाया लासै लासै जोंनि बिमा माहारिनि ओ जेनाखि औ फैदोंमोन बिसोरनि साननाया फैदों आरो दा लासै लासै बिदिनो मावै मावै आथिखालाव जोङो गोबां नुनो मोनबाय नोंथां जे जोंनि बिमा माहारियाबो खम नंलिया जेरावबो आखा फाखा जाबाय साख्रि बाख्रि मावनाय फालांगि मावनायावनो
नंगौ थारैनो दा नोंथाङा जोंनि बर'फोरा जे फालांगियाव ओंखारदों बेखौ थिगैनो दं बेजों लोगोसे गुबुन हारिफोरनि आइजो फोराबो बेफोरबायदि फालांगियाव माबायदि जौगानाय मोननायनि गेजेराव रिजायनानै सावरायबा जोंहा जोंनि बर' आइजोफोरा बेसेबां जौगादों आरो गुबुन हारिनि आइजोफोरा बेसेबां जौगानाय ना गाहायाव दं बर'फोरनि बेखौबो जों साबसिनै जों नुनो हागोन आरो मोननैनि गेजेर याव लायोबा आथिखालावथ' दा जोंनियाबो ओंखारगदों मोजाङानो आरो गुबुन हारि माबायदि ओंखारदों माबायदि खामानिखौ मावदों बेफोरखौ
नोंगौ नोंथां नाथाय आथिखालाव गोबां नुनो मोनो जे जोंनि बर' ल नङा नोंथां जोंनि गुबुन हारिनि जे ओ सुबुंफोर आइजोफोर बिथांमोनाबो गोबां सि जोमनि दखान होनानै मैगं थाइगं नै लामा सामायाव गय फाथैनि दखान होनानै बिथांमोना जिउ खाङो बे सैथो नोंथां जोंनि बर' आरो गुबुन माहारिफोरनि गासैयावबो जे जों कम्पेर खालामोबा बा बिसोरजों माबा खालामनांगौबा समानफ्रामानो जाबाय नोंथां समान आनो जाबाय औ दा बिथांमोनाबो जेबो माबानाय गै बिथांमोनावबो दा बिसोरो गावसोरनि रां खामायनायखौ बिथांमोना रोंबाय जे बेफोरजों जोङो बेफोरबायदि फालांगि मावनानै बा बेफोरबायदि दखान होनानै बेफोरबायदि जोङो मैगं थाइगं बा दाउ अमा फिसिनानै जोङो संसारखौ जालांनो हायो एबा जिउखौ खांनो हायो बिदिखौ बुजिबाय आरो नोंथां।
खोनादोंना नोंथां? औ नोंथां।
औ जाय जे माने नोंथाङा बुंदों सोलायनायनि गुबै खारनखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? माने मानि थाखाय गो दो जे दंमोन खममोन नाथाय आथिखालाव बयबो समान समान गुबुन हारिजों समानै जों ओ माथारफोर व खामानि मावनायनिफ्राय लानानै बेनिफ्राय बिजनेसाव खामानि मावनायखौ लानानै नोंथां। गासैबो फोरमायद
औ हागोन नोंथां दा थिकालाव जेरै
बिनि माने आथिखालाव जे जोङो माने बय बाजिया या दखान होयो बा फालांगि खालामो बिनि साहसआ माबोर बेखौ
बेफोरो बेफोरनि साहसआ नोंथाङ औ थारैनो नोंथां नोंथांनि बुंनाया थिगानो ओ बेफोरनि साहस जा जेरै ओरैबायदि फैदों नोंथां जेरै आथिखालनि मुगाया बादायलायनायनि मु
नंगौ थारैनो।
औ बे बादायलायनायनि मुगा बेनिखायनो जोंनि बिमा माहारिफोराबो ओ जेरेना थास्लायस्लाय जोंबो जुदि गावनि जे ओ न खरखौ खुंनायाव जोंबो एस एनै मदद होनो हागोन
नोंगौ
नै जेरै बेफोरबायदि जेनेबा दिनै नोङो गारि बायगोन गाबोन सोरबाया साइ केल बायगोन मटर बायगोन बेफोरखौ साननानै जोंहाबो जोंनि नखरखौ एसे गोजौसिनाव लांनो हायो खोमा होननानै रां रुफानि जेंनाखौ सु सुस्रांनो हायो खोमा होननानै बिथांमोना बेखौ साननाय फैबाय आरो मानसि फोरखौ नुनानै गुबुन मानसिफोरखौ नुनानै दा बेफोरनो बेफोरबायदियानो नोंथां लासै लासै जौगालांदों आरो नोंबो बेखौ लादों आंबो बेखौ माव दों हबेबो नैबेखौ मावदों बेफोरबायदि सानलायनानै दामानि जौगालांबाय सान बैयबो दा लाजिनायखौ दोननानै बेफोरबादि खामानियाव आगान होबाय नोंथां लासै लासै होबोनानै दिनै जोंहा आथिखालाव जों दा नुनो मोनगासिनो जे जे हिनजाव माहारिफोराबो जेरावबो बेफोरबायदि खामानिखौ मावसै आरो
नोंगौ थारैनो जोबोद मोजां
औ नोंथांमोननि नोंथांमोननि ओनसोलाव जोंनि बिमा माहारिफोरखौ बेफोरबायदि जे दखान गला अव फालांगि दाउ अमा फिसिनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो ना नोंथांमोननि ओनसोलाव?
नोंगौ थारैनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो नोंथाङा जाबायदि ओ माखासे जोंनि बर बिमाफोरनि मावनायनि सोलायनाय दा बेखौ नुनो मोनो दा गुबैयाव बै जोंनि बरफोरा सिगां समाव आं बेखौ एससे बुंफिननि सिगां समाव माने ओ माखासे जोंनि बर समाजा गुबुन हारिजों मुगैजानायमोन नङा होमबा?
ओव सैथो नोंथां थारैनो
लोंला जाला होननानै जोंखौ मुगैयोमोन गुबुन हारिफोरा गावसोरखौ गोजौ हारि होननानै साननानै लायोमोन दा बिनि थाखाय जोंनि माखासे बर' हौवा फोरा बै बिमा आइजोफोरखौ मोन जोङो बाजार फोराव हगारनो माने हगार हरनायखौ माने लाखिनो गोनां जादोंमोन आरो मानो होनोबा जोंनि बर' हारि फोरा गोसोआ बिराद माने गुरै। आरो माखासे खाबु गलारफोर गुबुन हारिफोरा बर' हिनजावफोर बा बर सिख्लाफोर आइजोफोर बेफोरबायदि दखान बा बिजनेस फालांगि फोर खालामोबानो खाबु लायोमोन आरो
औ नोंथां
मुलाम्फानि थाखाय दा बि फोरबायदिखौ नोजोर होनानै आसे ब्र साननो गोरों मेलेमजिबि बिथांमोना जोंनि बेफोरबायदि आइजोनि खामानि मावनायखौ एसे हमथानानै दोनदोंमोन जेब्ला अ बेफोरो नाइनटिन सोनि सम आरो ना एसे सिगांनि
औ नोंथां
एसे जोंनियाव गोबां रिभलिउसन जानो थांबाय आरो आथिखालाव सोलोंथाइयानो गोनां होननानै बयबो मिथिनायजों लोगोसे बयबो हौवा हिन जाव रावखौबो बासिया लासेै फोरोंगिरि अ सरि स्कुलाव थांनो होनाय जायो दा बे स्कुलाव थांबाय ओ फरायनानै माखासे गियान मोनबाय दा गियान मोननायजों माने गाव खौ सामलायनो हानाय जाबाय आथिखालाव
औ नोंथां थारैनो सैथो
गियानानो आथिखालाव माने गोबां जोंनि गेजेराव थाबबैनो गुस्लायनाय आरो सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जायनि जेरै- जोङो अ जोंनि सहर मोखाङाव थानाय लाइमोनफोरा सहराव थानाय खामानिफोर जेरै- अ सारभिस ट्रेक्टराव खामानि मावगासिनो स रुमाव अ बबेबा अ ग्रसारि दखानाव होन बा बबेबा सिनि फालांगि होन माने बिउटि पार्लार होन गोबां बि- थिङावनो जोङो फारि फारि माने जोंनि समाजाव गांगौ जानाय बुस्थु स दा जोङो बाव खामिखौ मावगासिनो आरो गुन हारि फोरनि ओरैनो मावदों जोंनि जे बर' बिमाफ्राबो बेबायदिनो मावगासिनो आरो
औ नोंथां।
बे गुबुबैया सोलोंथाइनि गेजेरजों जों बेखौ सोलाय होनो हादों
नोंगौ नोंथां सैथो।
थांनानै थानोब्ला माने मा खामानि मावोब्ला ओ जोङो रां आरजिनो हागोन बेखौ जों नोजोर बोनाय जोंनि ओनसोलाव मा खामानिया सोलियो बेखौबो जेरै ओ जोंनि दानि लाइमोन हिनजावफ्राबो खामानिखौ मावगासिनो जेरै बुंनो थाङोब्ला
औ नोंथां थारैनो।
जों बुंनो थाङोब्ला बर' आइजोफोराबो खन्थाइ सोरजिनाय रायथाइ सोरजिनाय बेफोराव उन जानानै थायाखै गुबुन हारि जेरै सोरजि बुंनो थाङोब्ला जों दा दाख्लैसो बर' बर' आइजोफोरनिफ्राय साहित्य एकाादेमि मोननो हादों भारत सरकार
नोंगौ नोंथां थारैनो।
बा बेफोरखौ नायोब्ला आइजोफ्राबो गोजौ थाखोआव माने ओ खामानि मावगासिनो आरो
नंगौ नोंथां थारैनो।
दा इउनिभारसिटिफोरावबो नोजोर होयोबा माखासे दिडिपार्टमेन्ट फोराव गोबां बर' आइजोफोरा गोजौ गोजौ माने गोबां लेखा फरायनायनि गेजेरजों माने बेफोरबायदि मोजां खामानिखौ मावगासिनो आरो आथिखालाव खान्थि सोलायनायनि गुबै जाहोना
औ नोंथां
आं दहाय बुंनाय बाददिनो गावनि न'खर जौगानो थाखाय ओ ओरैनो जिरायनानै थायाल'सिनो बिजनेस खालामनाय खम फोथारावबो माने ओ फालांगि जेरै दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय बे खामानिखौ मावनायजों लोगोसे
औ नोंथां
मावगासिनो आरो
औ होमबा नोंथां दिनैनि औ नोंथां औ। नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
नोंगौ थारैनो जोबोद गोजोननाय थाब जोंहा समाबो जाबाय उननि समाव आरो फिन बेबायदिनो जों सावरायनो आरो थागोन होनना आसा खालामबाय।
औ मोनगोन नोंथां मोनगोन दे औ नोंथां।
औ दे।